हेलौ औ नोंथां खोनादों ना? हेलौ औ नोंथां खोनाबाय।
खोनाखादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां नोंनिखौ खोनादों आं।
औ खोनाबाय खोनाबाय आंबो खोनाफैबाय नोंथां।
दे बिदिब्ला जों दानिया मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथां।
दानिया मा आइदानि सायावा सावरायनो नोंथां। नंगौ जोङो मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनि नङा ओमबा?
औ जागोन।
मानो होनबा आथिखालाव जोङो गोबाङानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों गोबां खौरांखौ मोननो हायो नङा ओमबा? दा जों ससियेल मिडियाखौ लानानै सावरायनाय नङा ओनबा नोंथां?
औ जायो नोंथां।
नोंथाङा कुइसनखौ खालामनो हागोन दे सों? थि खालामखागोन।
ओरैनो नोंथां कुइसन मा खालाम माने जोंनावथ' ससियेल मिडिया प्लेटफर्म होनोबा जोंनावथ' गोबां ससियेल मिडिया दं नङा ओमब्ला?
नंगौ थारैनो
ओ अवाटसाप बेनिफ्राय
अवाटसाप इन्सटाग्राम।
औ औ इउटुब औ थुइ तार दा नोंथां बेफोर गौ जोङो दा लाइमोन समाव माने माबायदि बाहायनांगौ।
नोंगौ।
औ बेनि सायाव नोंथाङा एसे औ गुवारै औ
दा ओ आथिखालाव नंगौ नंगौ आं अब्ला नोंथांनि सोंथिखौ ओ जा हायो आंनिफ्राय होनो नाजानि नङा होमबा?
औ जागोन नोंथां।
आथिखालाव बयनिबो जिउआव जोबोद गोनां मानो होनोबा जोङो सिगां समाव माखासे खौरांखौ मिथिनो थाखाय सानफ्रोमबो जिउआव जों
सिगां समनिफ्रायनो मोनखादोंमोन जेरै ओ खौरां मोननो थाखाय जोङो निउस पेपार फरायनो गोनां जायोमोन खौरां बिलाइ दा गोबां गोबांफोरा नाथाय निउस पेपारखौ जोङो फरायनो रोङामोन माखासे रावफोरखौ जों बुजिनो हायामोन। बेनिखायनो बेनि थाखाय माखासे मानसिफोरा खौरांफोरखौ आबुङै मोननो हाया। आथिखालाव जोङो समजों लोगोसे टेक्न'ल'जि डेभेलप जानायजों लोगोसे माखासे ओ जोंनि गेजेराव गोदान गोदानै ओ आगजु बाहायनो थाखाय सफैबाय नङा होमबा?
नंगौ नोंथां औ थारैनो
इलेक्ट्रिक जानबुं बेनि गेजेराव जोङो मोननो हाबावो कम्पिउटार लेपटप
औ
बेनि माने इनफरमेसन लानो आरो गोनां जाब्लानो माखासे वेबसाइटफोर माबा लानानै सहाय लानानै जोङो मा नांगौ आथिखालाव गुगोलाव थांनानै सार्च खालामबानो बेनि फिननायखौ मोननो हायो।